हेलौ।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
आ नोंथाङा बोरैहाय दङ?
औ नोंथाङा आं मोजाङैनो दं नोंथां नोंथाङालाय?
औ आंबो मोजाङैनो दङ आं नोंखो कल खालामनायनि जाहोना जाबाय ओ आं नोंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै ओ कल खालामनाय जादों। ओ नोंथाङा सम होनो हागोनना? बिदिब्ला आं माइ आयदाखौ नोंथांनि सायाव बुंफोरथिना होनो सानबाय आं आयदाखौ जों आयदाखौ लानो सानदों। ओ ओ दावबायनाय दावबायनायनि बागै नोंथां थाङा मा मिथिगौ बेखौ गिबिहाय मोननैसो बुंफोरथिना होनो हागोनना?
औ नोंथां ओ दावबायनायनि ओ जोङो दाउ ओ दा जेरै जोङो जोंनि ओनसोलावनो खाथि खालायावनो जों दावबायनो थाङो। बेयाव जोङो ओ औ बेयाव जोङो गोबां गियानबो मोननो हायो। जायगाबो नुबोयो। बिदिनो गोसोफोरखौ गोजोननाय बो मोनबोयो।
नंगौ।
गोबां बायदि बायदि जायगा मानसि जेरै ओ दाउसिन दाउला ओ बेफोरदि जिब जुनारबो नुबोनाय जायो जोङो नोंथां।
नोंगौ।
औ नोंथाङा दा मा मा जायगायाव दावबायहैनो मोनखो नोंथां?
आंथ' गासै ओम खाथि खालानि ओनसोलफोरावथ' दावबायबायानो थायो। बुंनो थाङोब्ला ओ जिउआव जोंनि दावबायनाया जोबोद गोनांथार। बेखौ नोंथाङाबो मिथिखायै जानांगौ। जोङो दावबायनायनि गेजेरजों जों गोबां गियानफोरबो आरजिनो हायो। जेरैहाय जोङो जेरैहाय जोङो दावबायनायाव ओ। गोबां ओ आथिंजोंबो दावबायनो हायो आरोहाय जोङो गारि आथिखालावथ' गारि मटर बासफोरजोंबो दावबायनो हायो। जेजोंबो जों दाउ हायो आरो दावबायनायखौ जों जिउआव बयनिख्रुइबो गोनांथार होननानै साननांगोन। ओ जिउनि थाखाय जेरैहाय जोङो बेनिख्रुइ बै दाब दाबसे जायगायाव गुबुन मोन नुफेरि दाबसे जायगायाव दावबायनो थाङोबा जोङो बेहाय थांनानै जों गोबां गियान। फोरबो। बुथुमनानै लांनो हायो लाबोनो हायो जेरैहाय जोङो बे जायगानि थासारिया माबायदि बे जायगायाव माबादिहाय जायो बेबादियाव बिसोरनि गाननाय जोमनायनि बेलायाव लानानैबो बिसोर माबादिहाय गानो जेरैहाय जोङो मोनसे जायगायाव थांबा जों बिसोर बिसोरनि रावखौबो खोनासं खोनानानै जोङो गोबां बिसोरनि रावखौबो सोलोंबोनो हायो गुबुन फारसे फारसेथिं जोङो जोंनि रावखौबो बिसोरनो सोलोंहोनो हायो बेबादिनो दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार। जेरैहाय जोङो ओंखाम जायो हयथ बिसोरो ओंखाम जाया। जानो हागौ। हायो बेफोरनि सायावबो जों। गोबां गियान जानाय लोंनायनि बेलायावबो जोङो गोबां गियान आरजिनो हायो ओ थिग बेबायदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला उन्दै खुदिया जोनोमनिफ्रायबो लानानैबो गोबां बिनि बे खुदियानियाबो मोनसे। दावबायनाय जायो जेरैहाय। खुदियाया जन्म ओ जोनोम जानायनि उनावहाय बि बिनि नखरनि नखरनि सोद्रोमाफोरा बेनो गिबियावहाय ओ गाननाय जोमनाय होयो रां जेनेबा बेबादिनो राव हारि फोरोङो। जेरैहाय राव फोरोङो बिदि। बियो जेनेबा सोलोंगोन गाननाय जोमनाय लागोन ओ बिनिफ्रायनो बिनि मानसि। बिनि बे उन्दै खुदिया जोनोम। जानायाबो सासे दावबायनायनि गियानसिम सोलायनो हायो हयथ नोंथाङा मिथिखागौ। जानांगौ जेरैहाय जों बहाबा थांबा जोंनि गाननाय जोमनायनि बेलायावबो बिसोरो माबाददिहाय गानो बिसोरनि थासारिया माबादि बिसोरनि जानाय लोंनाय आरो। जोङो हमनानै ला आथिखालावथ गो-गोबां खाथि खालायाव गोबां रिजर्ट पार्क बायदिसिना फिसा फिसा। जायगा ओंखारदों एबा नुनो मोनखादों जिहेथु बेफोराव जोङो थांनानै। नुफेरि बिबार खोनाफेरि ओ खोनाफेरि गाबनि ओ जेनेबा। फेरै बिबारफोरखौबो नुयो मिथिफेरै नाम बिबारनि नाम बेफोरखौबो। मिथिनो हायो आरोहाय जोङो बेफोर रिजर्टफोराव गोबां रोखोमनि दंफां लाइफांफोरबो मिथियै दाउसिन दाउला जेरैहाय नोंथाङा थारै दा बावैसो बुंलांदों मानो थारैनो बेयो सैथो जेरैहाय जोङो राव दावसिन दाउला बेखौ मा बुङो बैखौ मा बुङो बेफोर खौबो जोङो मिथिना मोननाय जायो जिउआव बुंनो थाङोब्ला दावबायनाया जोंनि नि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो दावबायनायाव लोगोसे जों गिबियाव गाननाय जोमनायनि गोनांथि जायो। जेरैहाय जोङो बेहाय मा ड्रेस गानलांगोन ओ मा जोमग्रा जोमनानै थांबा जेनेबा मोजां जागोन बेफोरनि जायगा लाना जायगा बेफोरनि जोङो थियारि खालामनानै लानाय जायो आरोहाय जोङो दाबसे जायगायाव दावबायनो थांनो गोनांब्ला जोंहा गिबियाव रांबो थानांगोन। जेरैहाय जाग्रा बेसादफोरबो लांनांगोन बिदिनो गोबां रोखोमनि गोनांथि जायो। ओ।
नोंथाङा ओ नोंथाङा दा लोगो फोर जों दावबायनानै मोजां मोनोना नख नखरनि मानसिफोरजों खोनायाखै नामा नोंथां।
औ खोनादों नोंथां बुंलाय।
औ नोंथाङा दा लोगोफोरजों दावबायनानै बांसिन मोजां मोनोना नखरनिजों ना हारसिंनो दावबायनानै मोजां मोनो।
अ आंनिब्लाथ आङो नखरनिजोंबो दावबायो नखरनिजोंबो मोजां मोनो आरो लोगोफोर जों बांसिन मोजां मोनो मा नो होनबा लोगोफोरजों दुखु सुखु गासैखौबो सेयार खालामलायनो हायो सोर मााबायदिहै थायो ओमफ्राय नखरनिजोंबो हायो नखरनिजोंबो दावबायो नखरनिजोंबो खाथि खाला फो ओनसोलफोरावनो फ्राय दावबाय फ्रामोआनो। बुंनो थाङोब्ला जोङो उम बेबादिनो जोङो सम लाना सम ओ गोजान गोजान जायगायावबो दावबाय थाङो गोबां गोजान गोजान जाय जायगायाव दावबायनो थाङोबा जेरैहाय जोङो बे जायगायाव ओ थांनायनि सिगां मा खालामनांगोन ओ माबादिहाय थांनांगोन ओ माबादि थियारि खालामनांगोन बेफोरखौ एसे साननानै माने दावबायहैनाय जायो ओ। नोंथाङा नोंसोरनि ओनसोलनि खाथि खाला ओनसोलफोराव मा मायाव दाव
औ नोंथां आंबो बिदिनो जोंनि खाथि खालानि ओनसोलाव नो ओ जेरै ओ दारागाव स कि बिदिनो दुमनि औ आरो बिदिनो ओ मावजि पार्क बिदिनो सुख्लाय पार्क बेफोराव आं दावबायना फैबाय आरो नोंथां
नोंगौ थिग बेबाय दैनो नोंथाङा बुंदों दुमनि जेरै बेहाय ओ साहा बागान थायो नंगौ बे ओ साहा बागानाव फारफ्रोमथिंबो बिनि बिलाइफोरा समान समान रोखोमनि जायो जेरैहाय बियो गोथां जायो बिदिनो जोङो गोबां गियान बुथुमना मोननो हायो। जेरै जोङो बेफोराव थांनाबो दावबायनाया जोंनि जोबोद गोनांथार दावबायनायनि गेजेरजों गोबां गियान मि थिना मोनो जेरैहाय जोङो नुफेरै साहा बिलाइखौबो जोङो नुनो मोनो। बेफोरनि बिलाइफोरजों माबोरैहाय साहा बिलो साफाथ बानायो बे फोरखौ जोङो मिथिना मोनो ओ थिग बेबादिनो जोंनि थाखाय दावबायनाया जोबोर गोनांथार अ आरोहाय नोंथाङा जेनेबा दावबायनायाव ओ मा मा गियान बुथुमनानै लाफेरनो हाखो बेफोरनि बागै फंनैसो फोरमायनो हागोन ना
औ नों थां ओ जोङो दा बिदिनो दा जोङो दुमनियाव थांबाय दुमनियाव थांनानै जोङो ओ साहा बिलाइखौ बोरै ओ साफ जेनबा साब साफाथ बानायो बेफोरखौ जों मिथिबाय जों गियान मोनबाय आरो बिदिनो गोबां मानसि फोर सा जायखौनो सानथाल जाथि बिसोरो साहा बागानखौ बांसिन ओ थि मावो आरो आरो बिदिनो बांसिन बिसोरो बेफोरावनो थानानै बिलाइ खायो आरो जोंबो बिसोरखौ नुबोनानै जोबोद दुखुबो मोनो मो जांबो मोनो माने जोबोद खस्थ' मावनाय नुयो नुबोयो नालाय आरो ओ आरो जोबोद ओ बेयावल' नङा आरो जोबोद गो दाब दाब जायगायाव जोङो दावबायहैनानै गोबां गियानबो मोनबोनो हायो आरो थासारिफोर खौ नुबोनानै गोजोन्नायबो मोनबोयो।
नंगौ ओ थारैनो बेबा दिनो जोङो हमना ला जोङो दा ओ साहा बागानाव थांबाय जों बे साहा बागान थांनायाव जोङो जेनेबा थाङि सुबुंफोरनोबो बेहाय जोङो थांनानै माबायदि साहा बिलाइखौ नु दों माबायदि रोखोमनि बानायो माबायदिहाय थायो माबायदिहाय समान रोखोमनि नि बेखौ जोङो गावनि ओनसोलनि माने खाथि खाला नुफेरै मानसिफोरनोबो फोर फोरमायनानै होनो हायो बेहाय जों गियान बुथुमा लाना बेसो सोरनो जों गियानखौ सोना होफैनो हायो। थिग बादि थिग बेबादिनो हमना ला जोङो बहाबा गोजान जायग जायगा दावबायनो थाङोबाबो सासे मानसिया थाङा जेनेबा नोंनि लोगोफोरा हयथ' थाङाबाबो नोंनि खाथि खालानि ओनसोलफोरनि सुबुंफोरा थाङाबाबो मानो बिसोरनो ओ बैफोर थांनाय जोङो नुबोनाय बेसादफोर जिरादफोर जेरैहाय दंफां लाइफां जिब जुनार बेफोर नुफेरैफोरखौ जोङो आथिखालाव जोङो ओ डिजिटेल जुग मानो होनोबा जों मबाइलफोरनि गेजेरजोंबो ओ क्लिक खालामना लाना फैनानै बिसोरनो देखायफैनानै जोब गियान गियानस सोफैनो हायो बहा मा जादों माज खो जोङो जेनेबा थांनानै मिथिनानै बिसोरनो नुफेराखैबाबो खोन्थाफैनो हायो। आरो नोंथाङा ओ दावबायनानै माबायदि बिहाय मोनो बेखौ फोरमायनो हाग
औ नोंथां आङो दावबायनानै जोबोद गोजोननाय मोनो। आरो बांसिन लोगोफोरजों दावबायनो मोनबा आङो गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनो मानो होनोब्ला जों लोगोफोरजों सुखु दुखु गासैखौबो जोङो मिनिलायनानै मिनि गाग्लाबनानै जोङो रायलायनो हायो। आरो बिदिनो दावबायहैनो गोजोननाय मोनो। आरो लोग लोगोफोरजों थांनो मोनबा औ नोंथाङाबो गोजोन्नाय मोनो जानो हाग औ
जबोद जों दावबायब्ला माने गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनो माने दखु खु-सुखु गासिखौबो बावलाङो माने लोगो फोरदों लोगोफोरजों बेरायनाय थांनाय थानायफोरा जोङो ओ जेब्ला अब्ला अब्ला-अब्ला माने जों गोसोखौ बोरैबा मावनाय एबा गाज्रि मावबा सासे जायगायाव बेरायनो थांबाय मोजां मोनो आरो थिग बेबादिनो जोङो दावबायनाया जोंनि जिउ गोनां एबा मुलाम्फा जोंनि थाखाय जिउनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा खालामो। जेरैहाय जोङो मुलाम्फा होननो थाङोबा जोङो खोनायाखै?
औ खोनादों नोंथां।
हेलौ नोंथां
औ खोनायाखै नामा? हेलौ
हेलौ
औ औ खोनायाखै नामा?
नोंथाङा मा बुंदोंमोन?
औ नोंथां खोनायाखै?
खोनादों नोंथां
औ औ औ आरो जोङो बेबायद बिदिनो न' न' सिङाव थाबाय थाबा जोङो जेबो गियानबो मोननो हाया आरो दावबायहैबासो जोङो गोबां बाहेरनि बाथ्राफोर खोनानो मोनो नुबोनो मोनो गियानफोरखौ मोननो हायो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथाङा थारैनो जोङो हमना ला जोङो सास से खन्थाइगिरि रायथायाइगिरि जानोब्लाबो जों मोनसे जायगायाव थांना बिनि बिनि माबादि थासारि बेनि मा दंफां लाइफां दावमिन दाव-दाव-दावमा दावसा बेफोर गासैखौबो जोङो मोनसे क्लिक खालामना से जोङो बिजाब महरै खन्थाइ महरै सुजुनोबो हायो आथिखालनि दिनाव
औ नंगौ नोंथां
ओ थिग बेबादिनो दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार नोंथाङा सान ओ सानोना साना नोंथांनि बादिब्ला नंगोनना नङा बे बाथ्राया जोङो मोनसे जायगायाव थांनानै बेनिफ्राय बेनि जायगा थासारिफोरखौ सम खोन्दो बेफोरखौ लानानै जों मोनसे खन्थाइबो सुजुनो हायो नोंथाङा बे खौ थार सान ना साना आरो
औ नंगौ नोंथां औ नोंथां औ आं बेखौ थार सानो मानो होनोब्ला जोङो बेखौ ओ जोंनि जोंनि जिउनि थाखाय जोङो जोंनि थांखिनि थाखाय जों बेफोरखौ दावबायनायाबो जों गोनांथार। दे बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाहोलांबाय दोनथ'नोसै नोंथां।
नंगौ नोंथां
औ दे।